खोनायाखै नोंथां नोंथाङा मा नों लोगोआ मा खालामदों
औ लोगो नै आं इदिनो लामायावहाय ओंखारबोदों ओरैनो फिलआवहाय दङ
खारेन गैया माने ओंखायनो लामायाव ओंखारबोदों आं औ जाखांबायमोन
मा ओंख्रि जाखो
ऐ जोंना माबासो मा होनोमोनलै मैखुन भाजि ओमफ्राय औवा मेवाइजों दालिमोन
ए जोंना आलुसोमोन लोगोआ फ्रिबा आङो मोनसे ट्रफि लाना फैदों बेनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन नामा
औ हागोन दे दे बुंलाय एसे जों रायलायनोसै अ मबाइल जायो जोंहा मबाइलावहाय गोबां रायलाय थावना खोथा दं दायो दानि जुगाव मानो होनबा मोजांबो दं गाज्रिबो दङ दा नोंथाङा मा खोथायाव सावरायग्रोनो
आङो मोबिल बाहायनायखौ मोजांनिखौ सावरायग्रोनो सानदों आरो ना
औ दे मोजाङैबाथ' एसे फोरमायहरग्रोनो हागोन नामा नों थां आंनो माने मोजाङाव जों मबेलाव मा मायाव बाहायनो हायो
औ जोंथ' दानि जुगाव बारा जेबो-जेबो ए जेनेबा जों बर'फ्राथ' बा बांद्राय इंलिस रोङाबाबो जोङो बे बर'आवनो जोङो इंलिसखौबो सोलोंनो हायो आरो गो जान गोजान दाब दाब जाय जेनेबा जोंनि न'खरनि फेमिलिफोराव अबेबा गोजानजों मोनसे दाबसे गोजान जायगायाव थानायफोरनोबो जोङो दसे एक मिनिटावनो जोङो खबर लालायनो हायो बोरै दं बोरै मा खालामदों एफोरबायदि खबर लालायनो हायो आरोना आरो दानि जुगावथ' इन्थारनेट जुग मा जालु जालायानो जोबनो थाङा जों बेफोरखौ अबेबा गोजानाव बबेबा मोनसे गोजानाव माबा मोनसे जादोंबा जों दानो मबेलाव माबानि निउसनि सोमो माबानि नुयो दसेनो पाथरिबेदि आरो-आरो जोङो जों माबाफोरा बर'फोरा इदिनो अबेबा मोनसे गोजान जायगायाव बेरायनो थाखाय इंलिस हिन्दी बेफोरखौ रोंना थानांगौ आरो ना जों बेफोरखौ बारा रोङाबाबो जों इदिनो बे फुथुलाफोर नायबा बिदिनो बायदिसिना इंलिस नुवाबा हि फिलिमफोर नायबा इदिनो जों सोलोंनो माबा बेजों रोंनो हायो आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय नोंथाङालाय एसे खोन्थादो दे
औ आंबोथ' बारा मोनथिया नाथाय आं एसे आंनि मोनथिनायखौ आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायहर
थानदोंमोन जों मा मा एदभान्टेज दङ होननानै ओरोना दा फास सावनो आं सानो आरोना बे जोंनि मबाइला जोंनि फरायनायाव गोबां जोंखौ हेफाजाब होदों दा बुंनो थाङोबा जेनेबा हमनानै ला आं माबा मोनसे बुस्थुखौ आङो लेखायावहाय नागिरनानै मोनोआखै दा इखौहाय जोङो मबाइलावहाय इन टारनेटनि जरियाव जोङो दथसेनो माने बे खेथ्र'खौ जों लिरनानै डाइरेक्ट मोन नो माने जों बेयाव गोबां सम जों बासिनो हायो।
औ।
आरो उम नैथिआवहाय जोङो हमनानै ला ना जों कलेज थाङो ना कलेज इस्कुल थाङो जों सब समाय मोनसे समाव थांनो हा हाया जों बे टाइमाव जोङो जोंनाथ' दायो अनलाइन क्लासबो जायो नालाय अनलाइन क्लासनि सुबिदाफोरखौ जों मबाइलनि हेल्पजों जोङो मोनो माने । अनलाइन क्लास आरो गोबां जोंना दायो मा होनोमोनलाय कलेजनि जा इस्कुल नि जा ना जोंना एदमिसनानो हक ना मोनसे पेमेन्टानो हक फैसानि ना आमफ्रायो जों गासिबो गोदोनि बायदि माने इदि खारदिं नांला माने । नै बेेयाव थां बेयाव थां होननानै आरो बे आरो दंबावो जेनेबा हमनानै ला जोङो गावजों गाव जों गोजानाव थायोब्लाबो जोङो रायज्लायना हायो मबाइलनि हेल्पजों कमिउनिकेसन खालामनो हायो गोदोनि समाव मा जायोमोन जोङो नै खाथियावबाबो एसे गोजानबाबो जोङो स्टिक लिरनांगौ जायोमोन ना थिग लिरनानैसो जों हरलायोमोन दोनै जों बुंनाय खो थाखौ बैनावहाय गाबोन संफोरसो मोनहयोमोन माने नाथाय जाय दानि जुगाव जों मबाइलनि हेल्पजों मा जायो माने नै एक सेकेणडाव जों फन हरबानो माने रायज्लाय हरनो हायो माने । मबाइल थायोब्लानो मबाइल आरो इन्टारनेट थायोब्लानो । दा गोबां जों माने जों सुबिदाखौ मोननो हादों माने मबाइलनि हेल्पजों ।
उम्म उम्म ।
उम्म आरो जों गोजान गोजानावहाय मबाइल सिं मबाइलनि सिङावनो एप्स थायो ससियेल मेडिया एप्स जों बेवहाय जों गावजों गाव जों गोबां मा होनोमोनलाय जोङो कमिउनिकेसन जों लाखिनो हायो । आमफ्राय जों सिनाखि खालामलायनो हायो सिनायै मानसिफोरखौ जों सिनायनो हायो, लोगो बानायनो हायो ना, नोंथाङा मोनसे बुंनो नागिरदों खोमा?
बुंनो नागिरदों मबाइल बाहायनायाबो मोजां गारजि मोननै अपसन थायो आरोना ।
औ दा गारजियाथ' गोबां गारजिबो दङ मोजांबो दङ ।
औ । बांद्राय गाज्रिया जाहैबाय सोरबा ओन्दै गथ'फोरनिफ्रायनो बांद्राय मबाइल देखायबाय थाबा बो बे गथ'आ बांद्राय सर' जानानै मबेलल' मबेलल' जायो आरोना इनिखायनो बांद्राय ओन्दै ओन्दै गथ'फोरनोबो बारा मबाइल देखायनाङा आरो बिसोरो सर' जायो बिसोरो जायखौ देखायो बे ओन्दै गथ'आ बेखौनो सोलोंलाङो बेखौ खौनो नायबाय थानो लुुबैयो आरो इनिखायनो बांद्राय ओन्दै गथ'फोरनो बांद्राय मबाइल देखायनायाबो मोजां नङा । आरो सोरबा सोरबा बिराद गथ'फ्रा बिराद गेम गेलेनानै गावनि समखौनो फरायनाय टाइमखौ बारग'होयो फरायनाय टाइमाव फराया मब बाइल नायनानै थायो गेम गेलेनानै थायो आरो बेफोरबायदि गोबां सोरबा गारजि गारजि माबाफोरा माबायो आरो इनिखायनो उम्म बाहायनाय समाव मोजाङाव बाहायनांगौ आरोना मबाइलखौ ।
औ बेनो गारजि प्रभाबानो मबाइलनिया‌ आ आं मोननैसो आर खोथा बरनबावनो सानदों माने मबाइलनि दिसएदभान्टेज होनना बुङोना जे जोंखौहाय गारजियै माने जोंखौहाय प्रभाव बोयो आरोना मोननैसे जोंनि सर' । बे मबाइलनि सिंङाव दा सेथिंङावनो बुंङोब्ला नोंथां आनो आंनि सिगांङाव फोरमायहरखाबाय ओन्दै ओन्दै गथ'फ्राना दानिफायनो मबाइलाव हाबसोनानै थायो नाथाय बे मोजां बुस्थु नोंङा मानो होनब्ला ओन्दै ओन्दै गथ'फ्रा निफ्रायनो मबाइलाव इदि हाबसोनानै थायोबा माने बिसिनि दिमागावहाय माने बेलेग बुस्थुआ हाबा । बाहाय जेनेबा हमनान ला बिमा बिफाया बिसोरखौ बुंगोन। थां फिसा बाहेरायाव गेलेहैथां नाथाय इसोर थांङा मबाइलाव हाबसोनानै गेम गेलेनानै हाबसोनानै थासिगोन। नाथाय बे मा प्रबुख। खालामो बिदि मलाव हाबसोनान थाबाय थायो बाहेरायाव ओंखारा गथ'फ्रा ओमबा मा जायो माने गथ'। ब आ फाइ मानसिफोरजों बेरायलायनांगौ बेफोरखौ रोंङा माने। सनमान होनो रोंला ना गेदेरफोरखौहाय बोरै रायलायनांगौ ओन्दै। फोरजों बोरै लायनांगौ आरो बिमा आ। बिनि देहाया मा जागोन बेखौ। थनिया बे गेलेनाय गैया मोदोमफ्रा फ्राथ फ्रिथ थानाय नोंङा ना बेमार। जानो हमगोन दुरबल जालांगोन बेनि रोदाफ्रा बोख्रबजोबनानै ना। मोदोम सानाय जागोन एसे एसेयावनो देनांहाय बे मबाइलनि बैयो। नायथाबबाय थानायनि मोनसे प्रब्लेम आरो आरो आरो दं। बावो नैथिया जाहैबाय जोंनि दानि लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंना माने। मबाइलावहाय गोबां फालथु खामानि मावो आं। जेरै एगजामपोल होनोसै ना ससेल मिडिया आवनो हाबसोनान थाबाय थागोन लेखा फरायाव नायला। गेम गेलेगोन ना आरो बेल नोंङा। दानि जुगावथ जों बेराद नुनो मोनो भाइराल जानाय ना। बिफोरबायदि इउ मानसिनि जिउआव। खहा खालामनाय ना बेथ मोजां बुस्थु नोंङा आरो गारजि बि। बिदिय नायनाय मबाइल नि सिं सिंङावनो दा बिफोर माने लासै लासै। बिदिनो जोंनि लाइमोन बैसोआव लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फोरखौहाय माने साननाय हनायफोरखौ सोलायहोनो हमदों माने। बांद्राय हाबसोनाय फोरखौहाय मबाइलावहाय।
औ। बेनिखायनो मबाइलखौ मोजांङाव बाहायनांगौ आरो आरो बांद्राय गथ'फोरा। बांद्राय मबाइल नायबाय थाबाथाय बिसिना मबाइल नुबाय थाबान जायो बिसोरो उदैनि। उखैनाय मानाय जेबबो मि। थि रोंङा आरोना बिसोरो औ बावगालांजोबो। औ बिदियावनो बेमार जासिगोन मासिगोन। आरोना।
दा गथ'फ्रा जेनेबा मबाइलखौ नायै हक। इसोर खिन्थु लेखा फरानि सोमोन्दै बिदियाव नायाना नैबे मोन। से गारजि आरो गेमाव गेम गेलेयो हाबसोना थायो। गेले गेलेनांगौबो। नाथाय मोनसे टाइमटेबोल दोन लिमिट। दोन बेखौ बिमा बिफाया जोंनिया एखौ साननांसिगौ आरो मानो होनबा। दा होमबा गथ'फोरखौ दानिफायनो जोंङो औ। ओन्दैनिफायनो जों बे बुस्थुखौ खोनथाबोनो हाखायाबा फोरोंबोनो हाखायाबा। देनां जेब्ला देरगोन बे गथ'आ बे मालाबाबो बेलेगनि खोथा लानाय नोंङा बे मबाइलाव। बेना ध्याना मोनसेल जागोन औ आं गेम गेलेनांगौ मबाइला गेमनि थाखायल बाहायनाय जायो। बेखौ सानसिगोन नाथाय ओरै जे। मबाइला जोंखौ बिसिबां सुबिदा होदों जोंनि फरायनायावहाय जिउ खु। खुंनायाव ना आं नोंनो फोरमाय हरखादोंमोन जों गासिबो जों मबाइलजोंनो हाजोबो। आरो बेल नोंङा दानि जुगाव जों मबाइलजोंहाय रांबो आरजिनो हायो गो। गोबां नुनो मोनदों हमनानै ला जों फेसबुक आवहाय जों मोजांङै बाहाय। योबा जों बेयाव हायो इउटुबाव। आरो सेर मारकेट होननाय थायो स्टक मार्केट बेफोराव जों सोलोंनानै रां आरजिनो हायो मबाइलनि हेल्प जों इन्टारनेटजों नो
उम मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो दानि जुगावथ' बिराद बायदि बायदि सिना गेम ओंखारदों बेफोराव फैसा खामायनो हा हायो आरोना थे एनै माबानानै जाहाथे बे गाज्रि खामानि निफ्राय जानगाराव थायो मानसिफोरा सोरनिबा गाज्रि खामानिखौ जैबा मबाइलखौ गाज्रियाव गाज्रियाव बाहाया लासेनो मोजाङाव इदिनो गावनि आखाय खरस फोर इदिनो माबानिबो ओंखारनायनि मोजाङाव माबानांगौ आरो बाहायनांगौ आरो
औ दा जों बे बुस्थुखौहाय जोङो खोन्थानानै जों जेरै सानैजों सावरायनानै जों बे प्रब्लेमखौ जों बुंदों बे बुस्थुखौ जोङो दा बे सोलिबाय थानाय गथ'फोरा जिबायदि सोलिदों बिसोरखौ जोङो फोरमायनानै साबधान जाहोनांगोन होमबासो इसोरनि जिवावहाय बिदि प्रब्लेम फैनाय नङा लाइफावहाय
औ
आंनि बुंनांगौआथ' बिसिनिसोमोन नोंथां
ओ होमबा बेखिनियावनो दोनथ'सै खोमा ना लोगो
औ दे होमबा ना
औ उनाव लो औ उनाव लोगो मोनफिनगोन दे
दे